हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय नोंथां।
औ दा आं नोंथांनाव ओ
माखासे जोंनि बर' हारिनि जे आबाद मावनाय नेमखान्थि बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां दा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंहा जोंनि जे बर' हारिनि माखा माखासे ओ आबाद मावनायाव मा मा आबाद मावो बेनिफ्राय मा मा जे जेरै मेसें दैज्लां मा मा आबाद मावो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला माखासे एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नोंथां ओ जोङो आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारिखा ओ दासिमबो आबाद मावो गासिबो ओ फ्रायानो बांसिन जोंनि बर' हारियानो माने आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिनि बेलायाव बर' हारिया दैज्लां आरो मेसें बे मोननैयावबो आबाद खालामो। ओ दैलाङाव गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइयानो। ओ बिनि ओ जोङो बेजों लोगोसे फाथो आबादखौ मावो। फाथोखौबो दैज्लां समावनो बुंजायो। ओ मेसें समनियाव फोनाय जायोमोन मेसेंनिफ्राय बियो थाम दानहालागैसो मोनो नालाय दैज्लां समसिम दैज्लां समावसो बेखौ दानफैनाय जायो आरो ओ बिसोरनो गाहाय दैलां दैलांनि आबादफोरा आरो मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ फाथो बेसर सिबिं ओ जुखाम। ओम बेफोरनो ओ गाहाय आरो ओ बिनि मादाव आङो नोंथांनो ओ जोंनि ओनसोलफोराव फाथो आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनिसै नोंथां।
औ नोंथां
ओ फाथो आबादखौ जोङो मावनो थाखाय ओ गुवार लांदां हानि गोनांथि जायो। ओ जोङो गिबियाव जोङो फाथोनि जोलै बुथुमना लाग्रोनांगोन जोङो बाजारफोराव नङाब्ला जोङो थांखांनाय बोसोरफोराव जोङो फाथोनि जोलै दोननानै नोङो बिगासेयाव ओ से सेरसे बा नोङो देर केजि बिनि जौखौ फोनो हायो। बा नोङो हाखौ नायनानै बिनि बांसिनबो फोनो हायो। बेबायदिनो जोङो बिगायाव बेसिबां फोनानै लायो आरो। जोङो जेब्ला फाथोआ रज'यो अब्ला जोङो फाथोखौ जोङो बाथोनि मोजां जानाय बिनि थाखाय जोङो बाथोखौ फुख्ल'नो हायो। बांद्राय रोजा रुजुयोबा फुख्लबनो हायो औ आरो हाग्राफोर रज'योब्ला जोङो माइसा दांनानै होयो। बांद्राय रोजा रज'योबा मानि फाथोआ। देरा नालाय बेनि थाखायनो फुख्ल'ना होयो आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो जोङो जेब्ला फाथोखौ माइसा दानखांनायनि उनाव फाथोआ देरै देरै देरो अब्ला जोङो
फाथोआ जौ जौथ जौथाजासिम देरदो अब्ला जोङो फाथोखौ दानो। दाननानै जोङो खासिजों दाननाय जायो। दाननानै जोङो बजा खायो बजा खानानै जोङो सानथामसो बेावनो जाफाबनानै दोनो आरो। जाहाथे बिलाइया सिरियो बिनिफ्राय जोङो फाथोखौ जोङो बबेबा बिलो नङाबा फुख्रि जावनानै नङाबा एसे गोथौ थानाय दैफोराव बिमाफोराव जोङो गोदोनिया बांसिन गारिजों रोगायोमोन बाननानै रोगायोमोन दानिया ट्रेक्टर फोर जजों रोगानायखौ बांसिन नुनो मोनो ट्रेक्टरफोरजों रोगानानै बै जायगासिम लाङो लांनानै जोङो बै जायगायाव दैमाफोराव जोङो सोमहैनाय नुयो आरो सोमहैनानै जोङो जिनिफ्राय जिबा दिनसिम बा नैजि दिनसिम मोनजासिम फाथोखौ सोमहाबनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला फाथोआ मोनो अब्ला जोङो फाथोखौ सुनाय जायो आरो सुनानै जोङो फाथो सुखां सुखांनाय बे बिगुरखौ जोङो सान्दुङाव औवानि दान्दा खानानै लामनाय जायो आरो। लामनानै जेब्ला फाथोआ रानो अब्ला जोङो फाथोखौ फारलाजों सुनाय जायो आरो जोङो जोंनि ओ साननाय बायदियै दाइन फारलाजों से मन हिसाबै लानाय जायो। जोङो बेबायदिनो सुखांनानै जोङो फाथथाय बाजारफोराव फानहैयो आरो। फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बे रांजोंनो जोङो न'खरफोर दैदेननायाव बाहायनो हायो आरो। जोंनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनायाव बेजोंनो खोब थोजासे बाहायनाय बेखौ जोङो मोननो हायो आरो। फाथो आबाद मावनानै बेबायदिनो जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननिजोंबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो दैलां मेसें ओ बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायनो होदो नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा जोंनि ओ माखासे ओ आबाद मावनाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां आबाद मावो। जेरै जोङो माइ आबाद ओ बेनिफ्राय ओ बेसर आबाद सिबिं आबाद बेफोरबायदि गोबां दं आरो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो ओ जानायनिफ्राय लानानै माखासे ओ दोरोङारि बेसाद मासिम थांनाय जायो। जोङो ओ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइखौनो बुंनाय जायो। जेराव जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय ओहो बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै माइखौ मारै गायो ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय ओ दुब्लिनि गोनांथि जायो। जेराव ओ बेहाय दै थाग्रा बेनि दुब्लि बेबायदि थो दै थाग्रा दुब्लिनि गोनांथि जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा ओ थांनाय बोसोरनि माइ गुथि जे बेखौ जोङो दोनखानाय जायो बेखौ माइ जोलैनो बेखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै ओ साननै नङाबा सानथाम दैयाव सोमनानै दोननानै बेखौ गाजा बेरहोनाय जायो। बेनिफ्राय बेनि सिगां जोङो ओ दुब्लिखौ ओ दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो ओ दै थानाय जायगायाव नङाब्ला दै गैयाब्ला जोङो दै सारनानै मेचिनफोरजों नङाबा ओ बबेबा हाखरनिफ्राय जोङो दैखौ बोखोनानै लाबोनानै बेखौ जोङो ट्रेक्टर नङाबा मोसौजों हालेवनानै होनाय जायो। बे हालौवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हाखौ मोनहोनानै बै जे ओ दै सोमनानै गाजा बेरहोनाय माइ बेखौ जोङो बे हालौवनाय दुब्लियाव जोङो सारना होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेयाव माखासे ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय रासायनि हासार बेखौ जोङो सारना होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेहाय माखासे ओ मोसौ बोरमा दाउमा दावसाफोर हाबनानै जे जोंनि ओ माइ जो फोनाय आबाद बेखौ जाहाथे खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो ओ बेरा नङाब्ला मुस्रिफोर जोङो खोंथेनानै होनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा बेयो देरोब्ला जोङो बेखौ फुनानै गायस्लायनांगौ गोनां जायो। बेनि थाखाय जोङो बेखौ फुनानै ओ बजा बजा जों खालामनाय जायो आरो जोंहा बजासे खौ जोङो बुङो ओ आखासे बिनिफ्राय जोङो बजा आठथा बजाजों जोङो बेखौ बुङो दाइनथा बजाखौ ओ दांग्रिसे बेनिफ्राय जोंहा बेखौ गायस्लायनो थाखाय एसे गुवार दुब्लिनि गोनांथि जायो जेराव दै थाग्रा बेखौ जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला उह मोसौजों जों हालौनानै बेखौ हाखौ मोनग्लिहोनाय हाब्रु बानायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो गामि गामियाव नङाब्ला गामि खाथिनि उह जे आइजोफोर नङाब्ला हौवाफोरफ्राबो जोङो हाजिरा नङाब्ला खामला लिंनानै बेखौ ज' ज' उह गायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बेहाय माखासे हासार बोहोनाय जायो। रासायनारि हासार जायखौ बुङो बेनिफ्राय उह एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे बे जोंनि आबादखौ उह जानानै खहा खालामा बिनि थाखाय माखासे मुलि फोरबो सारना होनाय जायो। जेराव जोङो दखानफ्राव हाथाय बाजारफ्राव लायनानै बेखौ सारफैनाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा ओ बियो जेब्ला देरनानै फिथाइ थायनानै मोनहैयो अब्ला जों बेखौ हानाय जायो आरो। बेखौ हाखांनायनि उनाव जोङो उह मारा होनाय जायो बेखौ मारा होनानै होनो थाखाय जोंहा गारि उह ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो मोसौ बेफोरजों जोङो मारा होनाय जायो आरो। दानि जुगावथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो ओ खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै जेराव हालेवनाय मारा होनाय माबा माबि माल माथा रोगानाय। बैफोरबायदिखौबो ट्रेक्टरजोंनो रोगासै आरो। गोदोनि समाव मैसो नङाब्ला मोसौजों खामानि मावोमोन। जेरै रोगानाय मारा होनाय बैफोराव उह दानि जुगाव गोबां सोलायनो हमबाय आरो। बिनि थाखाय उह दा मिसिनखौथ बाहायबाय- बाहायजोबसै आरो। दा बेबायदिनो मारा होनानै बै जे माइ माइ गुथि बेनिफ्राय माइ देन्था बेखौ जुदा जुदा खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा मारा होखांनायनि उनाव ओ हुकेनजों जे औवाजों बानायनाय मोन से ओ गान्थि गोनां दालाय ससे थाफानाय बेजों जोङो बे खायनानै जोङो बै जे ओ दालाय आलदा ओ गुथि आलदा बेखौ जोङो खायनानै जुदा जुदा खालामनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बे माइ गुथिखौनो उह एसे फोराननानै जोङो उह न'आवनो बाख्रि बानायनानै दोननाय जायो। जेराव जों बाख्रिखौ ओ न'नि सानजाहा बाथौनि उह खर'सा बेयाव जोङो बानायनाय जायो बाख्रिखौ। बिनिफ्राय बै माइ गुथिखौ जोङो बे बाख्रियावनो सोनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जों बे माइखौ ओ जानोब्ला जोङो सानसे नङाब्ला साननै सानदुङाव फोराननानै ओ मिचिनाव सौनाय जायो ओह गोदोनि स समाव जोङो उवाल नङाब्ला ओ मोनसे आथिंजों देग्रा आगजु बानायनानै दंफांफोरनि बेबायदि देनाय जायोमोन गोदोनि समाव दानि समाव गोबां ओ समाज बिगियाननि गेजेरजों ओ माखासे मेचिनफोर ओंखारबाय गोबां सोलायनो हमबाय आरो बिनि थाखाय बिनि थाखायनो दा बांसिनानो मिसिन सिनफोरजों खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै दा बेबाय दि जानो थाखाय जोंहा मेचिनाव सौनायखौ नुनो मोनसै आरो सौखांनायनि उनाव बेयो माइरं आलदा गुन्दै आलदा गनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो माइरंखौ जानाय जायो बेनिफ्राय गुन्दैखौ जोङो अमाफोरनो नङाब्ला गुबुननो फानहरनानै जों रां आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो आबादखौ मावो आरो माइ आबादखौ बेनिफ्राय जोंहा गोबां आबाद दङ आरो ओ न'आवनो मावनो हानाय। ओ जेरै लाइ लाफा मुला ओ आलु फान्थाव एबा कफि लाव खुमब्रा बेबायदिखौ